हेलौ।
हेल' खोनादों ना नोंथां? खो-खोनादोंना? हेलौ
नोंथाङा आंनि रावखौ खोना खोनादोंना?
औ औ खोनादों खोनादों। नोंथांनि सिगाङाव आङो अनला ओंख्रिनि संनायनि बागै एसे सुंद'यै फोरमायनो नागिरदों। खोनादोंना नोंथां?
फोरमायनो हागोन।
जोंनि बर'फोरनि मोनसे दोरोङारि ओंख्रि होननानैथ' नोंबोथ' मिथिखायोना नोंथां बयबोआनो मिथियो। अनला ओंख्रिखौ जोङो बांसिनानो जोंनि बर'फोरनि बेलेग हाबानि हाबायाव बेफोरबायदिनो हाबायाव जों बांसिन हाबायाव बाहायनायखौबो जों नुनो मोनो। अनला ओंख्रि नङाबा जोंनाया हाथासुनि खुरनाया जाफुङा होननानै जाफुङा होननानै मिथिनाय जायो। नंगौना नोंथां?
नोंगौ नोंथां।
आरो जों बे अनला ओंख्रिखौ संनो थाखाय बायदि बायदि गोबां बेसादफोरजों जों संनो हायो। जेरै ओ मेगं थाय मेगंफोरनि बेलायाव बुंबा जोङो थालिर फस्ला बानायनो हायो। लाइ बिलाय, मुला बिलाय ओमफाय इदि बायदिनो मुथ्रु बिलाय, मुथ्रु बिबार, मुला इफोरजों जोङो संनानै जानो हायो। नंगौना नोंथां? आरो बिदि बाय दिनो जोङो बे अनला ओंख्रिखो जोंङो आरो मेवाइजोंबो संनो हायो औवा मेवाइजों। बेखौ संनो थाखाय जोंनो खारैखो जोंनो नांथारगौ जायो। खालै खारै ओंख्रि गैयाबा जोङो बे अनला ओंख्रिखौ अनला ओंख्रिखौ जों मोजाङै बानायनो हाया जेनेबा इ नङाबा जाफुङा बे ओंख्रि संनाया। ओमफ्राय आरो जोङो बेखौ बेदरफोरजोंबो जों संनानै जानो हायो। नंगौना नोंथां? जेरै दाउ बेदरफोरखौ जों सिगाङावनो एवनानै लानानै एवनानै लानानै बेखौ मोजाङै दै उनाव एवना लाखानानै बे‌ खो दै होनानै मोजां अनला गुन्दैखौ देना लानायखो जोङो बेाय होनानै बेदरखो होसोननानै संनाय जायो। नंगौना नोंथां? खोनादोंना नोंथां? हेलौ। ओ ओमफाय जोङो बे अनला ओंख्रिखौ बेफोरबायदिनो बेलेख बेलेख मुवाजोंबो संनानै जानो हायो। आरो
अनलाखो जोङो बिदिनो अनला फाख्रि होननानैबो नाम दोनो। माबेबा माबेबा अनला खौ लानानै जेरै बिलाइ जों सङोब्ला जोंङो बे अनलाखौ अनला फाख्रि होननानै बुङो हाबायाव संनाय अनलाखौ जोंङो गु होननानै सोरबा सोरबा नाम बुंनायखौ जों खोनानो मोन जेरै हाबायाव संनाय अनलाखौ जोङो रं होनाय जाया एबा कालार होनानै जों हालदै होनानै संनाय जाया बेखौ खारैजोंल' आरो संख्रिजोंल' संनायखौ जों नुनो मोनो नंगौना नोंथां
औ नंगौ
आरो बेफोरबायदिनो जोङो गोबां गोबां मुवा जों बिदि सं बुानै अनलाखौ जोङो जानायखौ नुनो मोनो। आरो अनलाया बेफोरबायदिनो बेदरफोरजों संबा जोबोद गोथाव जायो। खोलाादोंनाा नोंथां? जेरै- ना गोरानफोरजोंबो जोङो बे अनलाखौ संनाय नुयो।
औ
ना गोरानफोर होननानैबो जों संनायखौ नुनो मोनो।
औ नोंथां होननाय बायदिनो जोंहा ओ अनला ओंख्रिया गोबां रोखोमनि जोङो मोननो हायो ।अनला ओंख्रि जों बिलाइ माबेबा बिबार बेफोर माबेबा हा सिङाव थांनाय बेदर जोंंओ जानायखौ जोङो गोदोनिफ्रायनो नुबोदों एबा जो मोन थिबोयो जोंहा अनला ओंख्रि होनोब्ला गोबां रोखोमनि अनला ओंख्रिखौ जोङो मोननो हायो जेरैहाय नोंथां बुंलांनाय बायदि जेरै लाइ बिलाइनि अनला मुला बिलाइनि अनला मुदुफुल बिबारनि अनला बा मुदफुल बिलाइनि अनला मुदुफुल बिबारनि अनला बा मुदुफुल बिलाइनि अनला आरो बिनि अनगायैबो जोंहा गोबां रोखोमनि अनलाखौ जोङो मोनो जेरैहाय जोंहा थाइबें बिलाइनि अनला बिनिफ्राय ओ औवा मेवाइनि अनला बिलाहनि अनला आरो माखासे गोखा-गोखा बिलाइबो जों जोङो बांसिनैनो अनलाखौ जानाय नुनो मोनो जोङो गोखा आरो गोखै बि बे मोननैजों बेवहाय जोंहा नोंथां होनलांनाय बायदि जोंहा खारैखौ बाहायो। नोंगौ सैथो बे खारैखौनो जोङो बाहायनानै अनलाखौ संनाय जायो। जोंहा खारै नङाबा अनलाया थावा ओ खारैयासो बेखौ मिलौनाय मिलौहाबनाय बेबायदि खालामो जोंहा गाहायैनो अनला बानायनायाव जोंहा माइरं गुन्दै थानांगोन माइरं आरो माखासे अनलायाव जोंहा बांद्राय बानलु होनाय जाया थायसे बा खावसे बेफोरबायदिल' जोंहा बानलुखौ होनायखौ जोङो नुनो मोनो। बांद्राय बानलु होयोब्ला जोंहा अनलाया मिलौनाय बेबायदि जाया नंगौना नोंथां?
औ नंगौ
जोंहा अनला अनलाया खाब्रां बेखौ मिथिनो मोनो जोंहा अनलाजों जोंहा माखासे बाथ्रा भावफोरबो जोंहा मोननो हायो जेरै अनला ओंख्रियाव आगान थायै बेफोरबायदि जोङो बाथ्रा फावबो मोननो हादों जोंहा बे अनला ओंख्रिया दोरोङारि बे मोनसे ओंख्रि जायनि थाखाय जोंहा बर'नि बाथ्रा भावफोरावबो बेफोरबायदि ओंख्रिनि मुं मख'नायखौ जोङो नुनो मोनबोदों।जोंहा अनलाखौ बायदि रोखोमनि बेसादजों जायो जेरैहाय जोंहा अमा बेदरानो होन बा दाउ बेदर, नाथुर गोरान, ना गोरान बेबायदिजों जोङो जानायखौ नुनो मोनो आरो ना नाजोंबो जोंहा बेवहाय जेब्ला ओ माखासे अनलायाव नाथुर गोरानखौ होयो अब्लाथाय अनलाया जोबोरैनो समायना बेबायदि जोङो नुनायखौ नुनो मोनो ओंख्रिखौ आरो थाङा होनलांनाय बायदिनो जोंहा जेरै दोरोङारि हाबायाव जोंहा अनलाखौ ओ खुरनाय अनला खुरनाय बेबायदि होननाय जायो जेरै हाथासुनि हाबायाव जोंहा हिन्जाव गोदाननि आखाइजों जोङो अनला ओंख्रि जानाय बे हाबाफारिखौ जोङो मोननो हायो बेवहाय जोंहा माखासे खान्थिफोरबो थायो।अनला ओंख्रि संनायाव जेरैहाय ओ बे अनखौ बियो उवालाव हारसिङै देनानै बेखौ संनांगौ आरो संनाय समावबो बिथाङा संख्रि साखिनो मोना एबा बेवहाय जेरै हालदै बायदि बे बेफोरबायदि गाब जोंहा होनो मोना बेखौ जोंहा गुफुर अनला होनो जेराव जोंहा दाउ बेदर फिसा फिसा फिसा दानफेनाय बेखौबो होनायखौ जोङो नुनो मोनबोदों बेफोरबायदिनो जोंहा बाखि बे गुबुन अनलाफोरावबो बेदर गोथांखौल' जानायखौ जों नुनो मोनाखै माखासे गोरान मुवाजोंबो जोङो अनलाखौ जाबोदों एबा बाहायबोदों आरो गोदोनि समाव जेब्ला माने अनला ओंख्रियावथ' जेने संनानै दोननानै जुदि बेयाव सोरबा जासनबायोब्ला बेवहाय जोङो अनला ओंख्रियाव आगान थाया माने बियो स्लिम जाफिनो हारसिंनो ओ सोरबा जादों नामा बेखौबो जोङो मिनथिनो मोना नंगौना नोंथां? ओ अनला ओंख्रैनि बागै फंनैसो बुं स्लिमनानै नै दा आयदाखौ फोजोबदो बेखौ आङो खावलायो
अ आरो जोङो इफोरबायदि अनलाखौ संनायनि खान्थिखो नों नोंथांनि सिगाङाव एसे फोरमायसिबावनो सानदों आङो
औ।
गाङावनो माइरंखौ सुना लानानै बेखौ औवा लेबा गाहेनाव उवाल एबा दिंखियाव मोजाङै दे लादों ग्रोनाय जायो बेजों लोगोसे सोरबा सोरबा बेयो सामब्राम आरो हायजें बानलु एसे होदेरनानै बेव उनावनो जोङो बे माइरंआवनो गुन्दै खालामामनानै देफानाय जायो बेखौ जोङो अनला मायरं गुन्दै होनो ओमफाय बिनि उनाव जोङो बेहाय माबाफोर होनांगौ बुस बुस्थु दंबा जेनबा बिनि बेदरानो जा एबा माबबा मायबि बिलाइआनो जा जों सिगां बेखो एसे थावजों एबा औवा मेवायबा जों इफोरखौ खारैजों एसे एवस्रोनाय जाग्रोयो बेनि उनाव जोङो बेयाय दै होनानै बिनि संख्रिफोर होनानै जोङो जेब्ला दैयाव गोदौगोन अब्ला जोङो बे अनला गुन्दै माइरं गुैन्दैखौ जोङो बेयाय दै गुदुं दै गुदुङाव होन होस्रोनानै ए एसे जों इखो सागं सानाय जायो। सोरबा सोरबा सागं सिनाबालासिनो बेखौबो बानायो जाय मानसिया एसे मोजाङै बानायसोनो रोंगौ एबा बेनाव एसे एक्सट्रायै आइदिया दङ बेफोरो बेलेग बेलेगैबो खान्थियैबो सङो। जेरैबायदि बेफोरबायदि अनलाखो जों जेब्ला गोदौनायाव गुन्दैखौ होयो अब्ला इनि उनाव जोङो एवना लानाय जा जों बेसादखौ दोनदोंमोन बेखौ जोङो उनाव बेयाय लुसन्नानै होयो एबा अनला ओंख्रि संनायाव जोङो बेदर एवफ्रानाय खो जोङो याव उनाव होनानै होयो ओमफ्राय उनाव बेखौ जोङो अनलानि महराव मोनसिगोन ओमफाय जों बेफोरबायदिनो अनला ओंख्रिखौ जों संनानै हायो ।
औ नंगौ नोंथां औ नोंथां होननाय बादिनो जोंङो अनलाखौ बेबायदि खामो ओ बे नोंथां होननायाव जेब्ला अनलाया गोदौनानै जोङो अनलाखौ होयो बेवहाय जोंहा माखासे ओ संनो रोङैफोरा जेब्ला सङो अब्लाहाय जोंहा ओ अनला खौ होनाय टाइमाव जोंहा गोबां लाथा खायो एबा अनला महराव जाया बियो माबा लाथा खानानै बेलेग गुबुन महर लालाङो बा थावनाय जाया बियो बिबायदि जायो आरो।
औ नंगौ।
औ। जोबोद मोजां मो मोनबाय नोंथांजों अनलानि बागै रायज्लायनानै
दा होनबा बे अनला ओंख्रिनि नि सायाव सावरायनायखौ एसेनो दोन्थ'सै । हेलौ नोंथाङा खोनादों ना? हेल' हेल' खोनादों ना नोंथाङा? हेलौ!
औ औ औ । औ।
एसेबाव एसेबाव दोन दे होमबा थेंकिउ नोंथां आंनिसो दोनथ'नसै होनबा ना? दे ।